हेल' खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों
औ
खोनादों
दानि जुग औ दानि जुगाव थ' गोबां टेक्न'ल'जिफोर फैबायना
औ फैबायथ' र'
जेरै गारिफोरखौ बुंजायो गारिफोरावबो डेभेलप जालांगासिनो जेरै सिगाङावहाय साइकेल फैग्रोबाय आरो दा साखा खब्रै गारिफोर फैबाय आरो जेरै टिभिनि फ्राइ दा फनाव बारस्लायबोदोंसै रिमट रिमट कन्ट्रल टिभि निफ्राय दा फुरा स्क्रिन टाच जाबोदोंसै आरो आरो बिदिनो मेडिकेलफोराव मेडिकेलावबो जोबोद टेक्नलजिफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो
होम जाहा गोबां माने जाबोबाय
औ जेरै औ जेरै ब्लाड प्रेसारखौ चेक खालामनो थाखायबो मेसिनफोरा गोदान गोदान ओंखारबोदों
उम उम उम गोदान टेक्न'लजि ओंखारबाय बहुद दा दा टेक्न'लजि होनबाथ' जोङो गोबां दङ नङा होमबा
औ
जे जोङो
गोबां दोङो आरो
दे बुंलााय टेकनलजीनि सायाव फाय आरो
औ जेरै मबाइलाव जोङो इन्टारनेट टेक्नल'जियाव गोग्लैयो होन जायो मबाइल ल थाब था थानानै इन्टारनेट गैयाबाथ' जेबो जायाना
औ जायाथ' र' बेयाव
औ इन्टारनेटनि गेजेरजों औ इन्टारनेटनि गेजेरजोंसो बे संसाराव कानेकसना जादों नङा होमबा?
उम उम
टेक्न'लजिनि गेजेरजों गासै खामानिया ओ इजि जाबाय होनजायो आरोना गुरै जाबाय गासै खामानियाबो औ
न'आवनो थानानै खामानि मावनो हानाय जाबाय आरो बहुत खिनि
औ जेरै बेंकआव थांनो जानो गोनां गैला दानिया सिगाङावथ' जिपे फनपे गैयि समावथ' बेंकआव जोबोद गोदाव लाइन जानाङो मोनना
उम बेंकआव लाइन ज नांगौमोन दाथ' जोङो दखानफ्राव थांब्लाबो जोङो आखायाव फैसा लानानै थांनो गोनां जालिया ओ मबाइल द मबाइलजोंनो जों फैसाखौ होनो हायो नङा होमबा?
औ सिगाङावथ' बेंकफोराव थांनांगौ समाव जोबोद टाइम वेस्ट जायामोन नङा होमबा?
उम उम नंगौ।
सानसेयाव जाया नेक्स्ट दिन औ बिदिनो साननै सानथामसो थांनांगौ जायोमोन आरो माब्लाबानि समाव आरो जायनि न'आ बेंकनिफ्राय गोजान जेरै खायफा खायफानि न'फोराथ' गामियाथ' गोजान जायोना बें बेनिफ्राय बेसोरहा बेसोरहा जोबोथ खस्थ' मोनोमोन आरो बेसोरो
उम खस्थ'मोनो दा बेनि थाखायबो मोनसे सुबिदा फैबाय नङा न' बे जिथु बेंकआव जोङो सि एस पि होननाय फैयोना सि एस सि
औ औ
बेफोराव जोङो दानिया फैसाफोरखौ सुख'नो हायो।
औ आरो ट्रान्सपर्टेसनावबो गोबां डेभेलप जाबोदों आरो टेक्न'लजिनि गेजेरजों
उम
जेरै एर'प्लेन एर'प्लेननि गेजेरजों जोङो गोजान गोजान गोजान गोजान जायगायाव सानसेयावनो सहैनो हायो। जायखौ जों थाबायनोब्ला थांनोब्ला जायखौ जों बेरायनोब्ला अ ट्रेनफोरजों थाङोब्ला जोङो साननै सानथाम लानो हागौ नाथाय। फ्लाइटजों थाङोबा जोङो सानसेयावनो सहैनो हायो आरो। गुबुन हादोरानो जा औ गुबुन हादोरफोरावबो जों सानसेयावनो सहैनो हायो। आरो आरो
जों समा समा बासायलाङो आरो नङा होमबा?
औ आरो जोङो फननि गेजेरजों लेखाफोर फरायनोबो हायो आरो माबाफोर दाउट जायोबा माबा जायोबा
हायो औ लेखा फराय आजिखालिथ' गोबां जायखौ जोङो बुजिनो हाया बेखौ जोङो मबाइलाव इउटुबाव नायनानै जोङो बुजिनो हायो।
औ आरो बिर दा ओंखारदों नोङो औ जोङो माने टिउसन एक्सट्रा लायाबाबो हायो आरो बुजिनो अनलाइननि जेरजों इउटुबफोरनि गेजेरजों
बेफोर मोनसे मोजां
आरो औ आरो दाथ' आर्टिफिसियेल इन्टिलिजेन्सनि जुग जादोंना ए आइ
औ ए आइ नि औ जायोब' जायैखो जोङो बुजि मोना बेवहाय बुंना होबानो बा लिर जाबानो मोजाङै माने बुजायनो हायो।
औ गोबां मददफोरखौ मोननो हायो आरो जोङो बेफोरनिफ्राय दा टेक्न'लजि जेरैहाय जौगाबोनो मोनदों औ जौगाबोनाय आरो टाइगा'लजिनि गेजेर जों मेडिकेलावबोथ' बिराद ग्रथ जादों टेक्न'लजिनि गेजेरजों जेरै ओ सोरबा सोरबा खोमा खोनायैफोरनो मा अदिअ'नि थाखाय बेसोरो मेचिन दंना जायनि गेजेरजों बेस सोर खोनासंनो हायो औ।
औ मेसिंदो खोनासंनो हायो न' मोजाङै
औ औ आरो बो आरो एम आर आइ मेसिन एक्सरे मेसिनफोराबो जोबोद हेल्प खालामो आरो आथिंफोर बायबाला
औ जायखौ ओ जोङो थाबनो माने रिपर्टखौ मोननो हायो नङा होमबा?
औ औ नङाबाथ' सिगाङावथ' जों रिपर्टफोरखौ मोननो हायामोन। बबेखिनियाव जोंहा आइ थिंफोरा बायदों बेखौ जों नुनो हायामोन आरोना
औ बेफोरखौ जोङो गामिफोरावसो अजाफोरदो नायनानै फाहामोमोन नङा होमबा?
औ आरो जोङो दानि जुगाव नुनो मोनदो जायफोरा आइथें फारसे गैया बा आइथेंफोर गैया बेसोरनि थाखै ओ र'ब'टिक्स आइथें होयो नालाय ना? बेसोरबो थाबायनो हायोसै आरो। औ बेफोरनि फारसेखौ नायोबा जोङो। औ टेक्न'ल'जिया जोबोद मोजां बुंजायो आरो बेफोरनि फारसे जों नायोबा
औ बहुत खिनि मोजां बहुद हेल्प जायो मानसि सुबुंनि थाखाय नङा होमबा?
औ
हमना ला बबेबा मोनसे गोजान जायगायाव जों खेला नायनो थांनो हाया। बे खेलाफोरखौबो जोङो मबाइल मबाइलनि गेजेरजों नायनो हायो।
औ औ औ मबाइलनि गेजेरजों नायनानै रंजानायखौ मोनो।
औ रंजानायखौ मोननो हायो। दाख्लै बावैसो आइपि एल खेला जाना थांबाय। बेखौबो जों मबाइलाव नायै नायै रंजानाय रंजानायखौ लानो हादों।
औ आरो फिलिमफोरबो नु-नुनो मोनो।
औ न'आवनो नायनानै न'आवनो नायनो हायो नङा होमबा?
औ औ
आरो
जोबोद मोजां आरो
टेक्न'लजियाव जोङो जोंनि गावनि ड्रेसखौबो जोङो अनलाइनाव बायनानै लानो हायो। नङा होमबा?
औ औ
गोबां हेल्प होयो आरो नङा होमबा?
जोंनि औ औ माने मानसिनि जिउ खुंनायखौ गुरै खालामना होदों आरो बे टेक्न'लजिया आरो जों दायो नायनो थाङोबा कारेन्ट नाबो जोबोद मोजां आरो बे लाइट गैयामोबा थ जों जोङो लेम्पफोरसो सावनानै बाहायोमोन नालाय सिगाङाव जायजों गरमबो खारोमोन औ नाथाय दाथ' जोङो सुइस सेरबानो लाइट मोननो हायो आरो औ दाथ' आरो न' न' दै मटरबो दोंजोबोसै
औ दैबायदि
नाथ' औ नङाबाथ' सिगांनि जोंनि आबै आबौनि समावथ' हौवा नङाबा? ओ दैमायाव सोलायनांगौमोन ना?
उम उम दंखलफोरखौ गैया मोन दंख बो गैयामोन।
औ दंखलबो गैयामोन दाथ' मटरजोंनो मोननोसै सुइस सेरबानो।
हम बहुतखिनि मोजां जाबाय।
औ
संनायफोराबो खाम संनायाबो कारेन्टनिदोनो संनो हायसैना दाथ' कारेन्टजोंनो
औ खारेन्टजोंनो कारन्टजों सुनो हायो आरो दैखौनो खालामो
अ
औ
टेक्न'लजि ओंखारनायनिफ्राय मानसिफोरा
औ बहत हुबिदा जोङो माने क्लासफोरावबो टाइमाव थांनो हायोसै आरो फरायसालिफोराव नङाथ सिगांनि जोंनि आबै आबौमोनाथ' थाबायनानैसो थांनांगौ जायोमोन
औ थाबाय थानांगौ जायो
जबोद ज ओ जोबोद खस
दा दा गारिफोरजों थांनो हायो
औ
होमब्ला जोंनिया समा जासिगोन नामा
औ दे होमबा औ दे दोनथ'नोसै होमबा
औ दे
औ दे